औ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों दे नोंथां।
औ ओ नोंथाङा मा खालामबाय दं दा?
आङो दङ ओरैनो जिरायनानै। नोंथाङालाय मा खालामदों?
आंबो ओरैनो ओंखाम जाखांनानै जिरायनानै दं आरो दंफां साया सिङाव। नोंथाङा ओंखाम जाखांबाय नामा?
आंङो ओंखाम जाखांबाय औ जाखांबाय लांदां
औ ओ आंङो नोंथांनो कल हर नायनि जाहोना जाहैबाय ओ आं नोंथांजों मोनसे खोथानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन आरो सावरायनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन दे।
आंङो सोंनो सानदोंमोनखि जेनेबा लामा हान्थिनाय एबा बेरायनायाव ओ ओ मा आंगुरजों मा लांफानांगौ एबा नोङो मा जायगायाव बांसिन थांनानै मोजां नाङो फोरमना होनो हागोन ना?
ओं दावबायनाय दावबायनाय होनबा थ जोंङो बांसिन सुबुङानो दानि जुगाव बा आथिखाल मुगायाव दावबायनानै मोजां मोनो आरोना बयबो
औ
बेखौ दावबायनायखौ जोंनि फरायनायनि आयदायावबो मोनसे होननानै जोंङो मोनथिनो मोनदों आरो आथिखाल मुगायाव
औ
बिब्दिनो जोंङो दावबायनायाव हान्थिनो थाखाय मा मा बेसादा गोनांथि बेख खौ आं एसे फुंनि जै गिबियावनो जों दावबायनो थांङोब्लाथ जोंनि नांगौ जानाय मुवा जेरैबायदि गाननाय जोमनाय आरो
औ
खोनादोंना? अ गाननाय जोमनाय दाथ जोंना औ गोनांथिथार बेखौथ जों लांथारनांगोन आरो जुदि जों गुबुन गुबुन हादोराव दावबायहैनोब्लाथ जों निया गावनि एब गावनि सिनायथि एबा डकुमेन्टस बेफोरखौथ लांथारनाया गोनांथार।
औ
नंङा होनोमब्ला?
नौ
औ आर यो बिब्दिनो माखासे जिनिस
लांफानांगौ आरो नोंथाङा एसे बुंना होदो
औ जेनेबा ओ बेरायनाय बा दावबायनाय होनदोंमोन ना जेरै नोंथाङा दावबायनाय होन्दोंमोन ना बेयाव मा माने आथिखालनि सुबुंफोरा माने ओ बांसिन माने ओ बेरायनो थाङो जेरै हाजो जायगा एबा दैसा सेरफोराव थाङो आरो ओ गोजान गोजान जायगायाव ओ जेरावहाय बरफ गोग्लैयो गोलैनाय जायगा एबा हाजोनिफ्राय दै गोलैनाय जागा बेफोराव माने थाङो ओ आरो मानोना ओ दानि जुगनि सुबुंफोरा मानसिफ्रा बांसिन दिन बिदिनो स्कुल कलेज मबाइल एबा कम्पिउटारफोराव माने मुखुब जाना थायो। बिदिनो ओमफाय ओ स्कुल कलेज एबा अफिसफोराव जेनेबा ओ जोबोद माने बिदिनो ओ प्रेसार मोन बिनो बेफोरनिफ्राय गोजानाव थांनो थाखाय मानसिफोरा ओ थांनाय जायो आरो बेरायनो फ्रेस जानो होननानै ओमफाय ओ जेनेबा बेरायबा एबा दावबायबा जोङो जेखौ फरायसालियाव मोनथिना मोना जोङो दावबायनानै मोनथिनाय जायो आरो
औ
औ ओमफाय जेनेबा आं नोंनाव जेरै सोंदोंमोन जों मा मा लांफानांगौ होननानै जेनेबा ओ गिबियावनो जों अबावबा बेरायनो थांबा फैसायाथ सिगाङाव फैयो फैयो नङा होमबा जेनेबा जों फैसा गैयाबा ओ दावबायनोबा बेरायनो हाया जेरावबो थांनो ओंखारनोनो हाया औ फैसा जाहैबाय जेरै ओमफाय गानग्रा जिनिस ओ जा जाग्रा मुवा लांनांगौ जायो ओ दै बेफोरखौ बेग बेफोरखौ लांनांगौ जायो आरो लोगोसे ओम ओमफाय खायसे जागायाव ओ माबा जेनेबा खागज पत्र नांगौ जायो। बेफोरखौ लांनांगौ जायो। औ जेनेबा नोङो दावबायोबा गारि मथर खागस नांगौ जागोन बेफोरखौ लांनाय जायो आरो ओ ओमफाय जेनेबा ओ हाजो हाजो जायगायाव जेनेबा बेेरायनो थांबाथाय ओ बार रोसो रोसो जोबोद माने गोजोननाय मोनो आरो देहाफोरखौ औ बिदिनो जेरै दैसा सेर एबा दैमा सेर बिफोराव थांबाथाय बेलासे समाव थांबाथाय सानदुंनि बेखौ नुनानै गोसोफोरखौ जोबोद मोजां मोनो आरो गोजोननाय मोनो। औ जेनेबा ओमफाय ओ दावबायनो थांबा एबा बेरायनो थांबाथाय जों माने सोलोंथायाइयावबो सोलोंथायाइखौबो जोंनि जिउआव गोनांथि जाना फैयो आरो जेनेबा नोङो अबेबा दाबसेयाव जेनेबा थांनोबा सिनाय मोननि जायगायाव थांनोबा जोङो जेनेबा बे जायगाखौ माने मिथिजोबा बेखौनो जोङो दानि जुगाव जाम्बुं नि हेफाजाब मिनथिनो जेनेबा नोङो दानि जुगाव मबाइलजोंनो जानबुंजोंनो दाननाय जायो बेनिखायनो सोलोंथाइयाबो गोनांथि जाना फैयो आरो नङाबा जों बेफोरखौ खालामनो रोंनाय नङाना जेरै उरां जाहाज उरां जाहाजनि टिकि र दानोबाबो एबा नों बे ओ नोङो जेनेबा एयारपर्टआव थांनोबाबो बेयाव नों जेनेबा सोलोंथाइ गैयाबा एबा कागज पथ्र गैयाबा नोंखौ हाबनो होनाय नङा एबा थांनो होन थांनो होनाय नङा बिदि बिदि आरो। ओ नोंथाङा जेनेबा मा मा जायगायाव ओ बेरायफेरखो बा थांफेरखो एसे खोन्थानो हागोन ना?
औ बिदिनोथ आङो जोंनि बे ओनसोल बे माबानिफ्राय आङो गोजान जायगाफोराव थांफेराखै आरो बेलेग कान्ट्रि बिदिनो बेफोराव थांफेराखै आरो
औ
बिदिनो जोंनि खाथि खालायाव थानाय जायगाफोरावसो आङो बेरायनो थांदों आरो
औ औ औ
नोंथाङा नोंथाङालाय अबाव अबाव थांखो बुंनो हागोन ना?
औ जेनेबा आङो जेनेबा जोंनि खा खाथियावनो गुबुन मोनसे हादोर दं बेवहाय थांफेरबाय आरो औ बेयाव थांफेरबाय आरो ओ गुबुन रायजोआवबो थांफेरबाय। औ बिदिनो बेरायनो होनना एबा बा ओ फरायसालिनिफ्राय माने बेरायनो थांनाय जादों आरो
औ
औ बिदिनो गु गुबुन जायगायाव बेरायबा एबा दावबायबा बै फोर जागानि एबा बिसोर मानसिफोरनि बिसोरनि ओ हारिमु जेबा जानाय लोंनाय बोरै रायलायो बोरै जेबा मानसिखौ सिबियो बेफोरखौ मोनथि मोनो आरो बेफोरखौ माने जोङो लेखायाव गासिखौबो मोनजोब नो हाय बेनिखायनो ओ बेरायनोबो नांगौ होबानिया माने ले खथायाव गैयैखौ माने जोङो सोलों रोङो आरो सोलोंनो मोनो गोदान बेसादफोरखौ गोदान मुवाफोरखौ बिदि आरो।
उम नोंथांङा बेरायनानै माबोरै
बेरायनाथ ओ बेरायनायखौथ बयबो मोजाङानो मोनो आंबो बिदिनो मोजां मोनो आरो बेरायनानै। औ जेनेबा
माबायदि जायगायाव थांनानै बांसिन मोजां मोनो आरो जेरैबायदि
औ आङो आङो बांसिन ओ हाजो जेराव हाजो दं एबा हाजो हाजो जायगा ओमफाय जेनेबा ओ मा होनो बेखौ हाजोनिफ्राय दै गोलैया होमबा हाजो सानिफ्राय बेफोरबायदि जायगायाव थांना मोजां मोनो औ औ बिदियाव थांनानै मोजां नाङो आरो। आरो हाजो हाजोखौ हान्थिना मोजां मोनो जेनेबा हाजोफोरावथ' बांसिन हाग्रा बंग्रा बिदि थाया होमबा बेफोराव माने दावबायनो मोजां नाङो आरो। ओ लोगोफोरजों ओमफ्राय बिदिनो ओ मा होनगोन दैसा सेर दैसा सेर सेर बिदियाव थांनानै मोजां नाङो। बिदियाव बांनो थांनाय जायो आरो लाबइउ आं बांसिन मोजां मोनो नालाय नोंथाङा एसे खोन्थानो हागोन नामा? जेनेबा अबाव थांनानै बांसिन मोजां मोनो।
औ आंबो बि बिदियावनो जेरैबायदि दैमा दैमा गोनां जायगा हाजो हाजो गोनां हाजोसानिफ्राय दै बोहैबोनाय बेफोर जायगायाव थाङोब्ला जोङो माने न'खरफोराव न'फोराव थायै थायै जोंना बायब्लाबो गोसोनि साननायफोरा गुबुन गुबुन जायो आरो बिब्दिनो जुदि जों बेफोरबायदि जायगायाव थाहैयोब्ला जोङो गोजोन मोनो आरो बिब्दिनो आंबो हाजो जो हाज हायेन गोनां दैमा गो गोनां दै बाज्रुम गोनां बेफोरबायदि जायगायाव थांनानै मोजां मोनो।
होमबथ जेनबा ओ बेरायनाय लामा हान्थिनाय बेफोरबो माने जोंनि जिउआव मोनसे गोनांथि जाना फैयो आरो नङा होमबा।
औ नंगौ
ओमफाय बिदिनो बांसिन जों बेरायबाथ न'निफोर एबा लोगोफोरजों जों थांनाय जायो आरो नंगौ ना।
औ औ औ
आङो दे नोंथां बिब्ला नोंथांजों आङो रायजलायनानै जोबोद मोजां मोनबाय एबा गोजोननाय मोनबाय ओ जोङो बिदिब्ला ओ दोनथलाय
औ दे नों थां।
औ औ औ। ओ नोंथां गोजोननाय थाबाय दे बिदिला। दोनथसै।